बिदिनो
हेल' औ औ खोनाबाय
औ खोनाबाय ना? औ ओ आं नोंथांनाव फन हरनायनि जाहोनानो जादों। ओ नोंथांजों ओ जोंनि बर'नि बर'निथ' नङा जिखुनु जाया आ जोंनि ओ औवा आरो ओ दंफांखौ जों मा मा आइजें आयला बानाय‌ खामानियाव बाहायोब्ला ओ फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला जों मा मायाव ओ आइजें आयला
औ औ जों बानायो। औवाखौ फार्स्ट थाउ बिनि फेंखाखौ गायना लाग्रोयो। गायनानै बिनि देरनायखौ नेयो देरनायखौ नेनानै जेब्ला गोदोर जायो बेयो अब्ला बेखौ बारनानै जोंङो न' बायदिसिना खानायाव बाहायो।। खुन्था बेरा बेफोरबायदियाव आरो बायदिसिना बेरा बेफोरबायदियाव बाहायो। न' लुनाय आरो बायदिसिना जेखाइ, खबाइ जेखाइ खबाइ बेफोरबायदियाव बाहायो। आरो बेखौ बेरा दुमनाय बायदिसिना बेफोरबायदियाव बाहायनाय जायो। जे बेखौ बायदिसिना आइजेंबो बानायनो हायो औवाजों। बायदिसिना समायना समायना जिरादफोरबो बानायनो हायो। छआरो बे औवाजों जोङो खिथाब बायदिसिना बहि बेफोरबायदि खौ बानायनो हायो आरो जों बे औवाजों। खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
बेसिमानो आरो।
औ आरो दंफां दंफांखौबो नोंथाङा एसे फोरमायदो नामा?
औ दंफां दंफांखौबो नोंथां। दंफां आरो औवा औ
दंफांखौ जोङो फार्स्टावनो बेखौ बायनानै लाबग्रोयो। बेनि फुलिखौ बायनानै बिनि उनाव बेनि फसल जानायखौ नेनानै बेखौ जों देनायखौ नेनानै बेफोरबायदिनो बायदिसिना दंफांफोर खौबो बिदि बिजाबफोरावनो बाहायनाय जायो। बायदिसिना आयदाफोराव आरो जि न स लुनाय बेफोरबायायदियाव टक्टा बायदिसिना बानायनायाव बेफोरखौ बाहायनाय जायो दंफांखौ। औ आरो बायदिसिना ओ बायदिसिना जिराद दंबावो बेफोरखौ ना थकथाखौ दंफांखौ बाहायनाय जानाया जोंनिया आरो बायदि बायदि जे खोरखि बायदिसिना बेफोरबायदियाव जों बाहायो टक्टाखौहाय। आरो बेजों फाख्रि बा बायदिसिना दंफांफोरखौ जों फाननायबो जायो। जेब्ला ननि नांगौथिखौ सुफुंनो थाखाय जों बेखौ फाननोबो गोनां जायो। स' बेफोरखौ बायदिसिना बायदि बायदिफोरावबो बाहायनाय जायो। स' बिसिमानो आरो आं
आंबो नोंथांनो औवा आरो दंफां ओ बिसोर मोननै ओ माने ओ बिसोर मोननैखौ मा मायाव बाहायो ओ मा मा माने आगजु बानाय ओ बानायनायाव बाहायो बेखौ एसे फोरमायसै। ओ आङो गिबियाव ओ दंफांखौ लाग्रोनोसै ओ दंफांनिफ्राय जागायसै। ओ दंफांखौ जोङो गोबां जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनाय जेरै जोङो जोंनि नखर बा फरायसालिफोराव जेरै जिरायग्रा मासि आरांगा
औ
बायदि बानायनो थाखायबो जोङो बाहायो आरो जोङो न बानायनो थाखायबो बाहायो आरो जोङो गोदो बांसिन दालांफोरखौ जों दालांनि माबा दालां दंफांनि बानायोमोन बेयावबो जोङो दंफांखौ बाहायो नाथाय दासो माने सिमेन्ट बायदिजों जोङो दालांखौ बांसिन बानायनाय नुसै आरो आरो जोंनि बर' हारिनि जोंनि जि आइ टेक मोननाय जेरै बर हारिनि दामग्रा दामग्रा देग्रा खाम आरो सेरजा बेखौबो बानायनो थाखाय जोङो दंफांजोंनो बानायो आरो बिनि अनगा जोङो आबाद मावनो थाखाय गोदोथ' बांसिन नांगोलजोंसो हाल एवोमोन नालाय दाबो हाल एवो नाथाय आथिखालाव बांसिन जोङो ओ नांगोलनि अनगा ट्रेक्टर हेण्ड ट्रेक्टर बायदि माने मेसिनफोरजों हाल एवो हाल एवनायखौ जों नुनो मोनसै बांसिन नाथाय गोदो आरो दाबो हाल एवो नांगोल बानायनायाव जोङो बाहायो आरो जंगाल बानायनायावबो जोङो बाहायो आरो जोङो आबादखौ जेब्ला मावखांबाय आबाद बोथोराव जेरै सिबिं बा नोङो सिबिं फाथो बेसर माइ आ बा नोङो माबा मा ओ माबा मोनसे ओ मुवा बेखौ जोङो रोगानो थाखाय जोङो दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव रोगानो थाखाय जोंनो गारि मोसौ गारिनि गोनांथि जायो बे मोसौ गारिखौ जोङो दंफांनिफ्रायनो बानायो नाथाय दानि आथिखाल मुगायावसो बांसिनानो ट्रेक्टरजों रोगानायखौ जों नुनो मोनसै आरो नाथाय गोदो मोसौ गारि बेबायदि माने मोसौनि गारिजों जों रोगानायखौ नुनो मोनोमोन नुयोमोन आरो बिनि अनगाबबो आरो गोबां नोंथाङा दहाय बुंनाय बादिनो बिल्डिं बानायनो थाखायबो जोङो थगथा बेबायदि तखथा हानायखौ जों दंफांखौ नुनो मोनो आरो बेनि अनगाबो जोङो दंफांखौ गुबुन गुबुन हाबायाव बाहायनायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो आरो औवा औवाखौबो जोङो जोंनि बर' हारिनि दामग्रा सिफुं गंगोना थरखा बायदि बानायनायाव बाहायो आरो बिनि अनगाबो ना हमनायाव जेरै सेन खखा बायदिफोर बानायनायाव पल' बायदिफोर बानायनायाव जोङो माने औवाखौ बाहायो आरो औवायाथ' गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो जेरै औवा थेरे औवा गुबै औवा बुरखा बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि औवा थायो आरो आरो बिनि बेलायाव औवाफोरखौ जोङो सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव माने बाहायग्रा बिदि मोनसे ओ आइजें आइला बानायग्रा मोनसे ओ दंफां मोनसे हारिनि लाइफां होनजायो आरो जों अखौ आ जोङो आ जोंनि बर' हारिया माने माइरं जावनायाव आ बाहायनो थाखायबो जों सान्द्रि संग्राय बिदि बानायनायखौ ओ जों नुयो ओ आरो जोङो आबाद मावनायावनो जोङो ओ माने बाहायग्रा आगजु जेरै ओ मै मै मैखौ मिथिनानै थाङा आ मै होग्राया मैखौ जों बानायनायाव हवाखौ बाहायो आरो। गोदो बांसिन मोसौजोंसो मारा होयोमोन ना बे मारा होनायाव जोंङो। माने खायखांनो थाखाय जोंङो। हुखेन होनो हुखेन होननाय मोनसे। औवाजों बानायनाय आइजें बेखौबो जोंइो औवाजों बानायोमोन। नाथाय दासो एमाय ट्रेक्टरफोरजों मारा होसै बांसिन। बेबायदिनो जोंङो औवाखौ गोबां जेरै। आबाद फोथाराव माने मोसौ मैसो। दाउफोर हाबनो हायैनि। जोंङो आबाद जे जायगायाव आबाद गायदों बेयाव जोंङो। जेवरा महरैबो जोंङो। माने होथेनाय बेखौनो माने होथेनो हायो। बेनि अनगाबो जोंङो आथिखाल मुगायावबो। बिल्डिं बानायनायाव। जोंङो जेब्ला बिल्डिं बानायो दाला बानायनो थाखाय जोंङो। बाहायो बेयाव जों औवाखौनो सुंथानो हिसाबैबो बेयावनो जोंङो। बाहायनाय जायो आरो सुंथानाय। गिबि बिल्डिं बानायजेननायाव सुंथानाय बेखौबो जोंङो औवाखौनो बाहायो। बेबायदिनो जोंङो जोंनि दा आथिखाल मुगायाव। फरायनाय लिरनाय जों लिरनायाव बाहायनो खाथा खाथाफोरखौ। जों लेखाफोरखौ औवानिफ्रायनो जों बाहाय माने। बानायनायखौ जों मोननो हायो औवानिफ्राय बेनि अनगाबो। गुबुन गुबुन बिथिङाव औवाखौ। बाहायनाय नुनो मोनो न' गोदोनि मानसिफोराथ' बांसिन। बिसिनानो गरिब मानसिमोन नालाय औवाजोंनो बानायोमोन। दानि मुगायावसो बांसिनानो। माने सुबुं दोमस्रि जौगानाय लोगो लोगोनो माने। थानाय जानाय गासिबो न' बांफ्राबो। गासिबो बिल्डं सिमेननिसो जाजोब्बाय नङाबाथ' गोदो बांसिन। औवाजोंनो बानायोमोन। गीदी बेबायदिनो गोबां हाबायव बाहायोमोन दाबो बाहायो। नाथाय एसे खम बाहायनायखौ जों औवाखौ नुनो मोनसै। ओ बेबायदिनो ओ जोंङो। दालांखौबो जोंङो औवाजोंनो गोदो बानायोमोन। ओ बेबायदिनो जोंङो जोंनि बर' हारिनि सिफुं। ओ बेखौ बोरै बानायो होननानै बुङोब्ला जोंबोथ' औवानिफ्राय बानायो। ओ गिबि जोंङो बेखौ औवा थेरे औवा। अबेनिफ्रय जों बानायनाय जायो फर' बोलाव नायनानै। जों हात मोननै जख' बेबायदि गोलाव फर'खौसो जों बानायो। ओ सिफुंआथ' ओरैनो। माने क्लासिकेल रोखोमनि सिफुं बेबायदि थायो। ओ आरो जोंनि। बर' हारिया दामग्रा बिफुंआ जेरै गुदुं मोनबा बेबायदि गुदुंखौ जोंङो दामो। गुदुं मोनबा सुप्लंनानै। बेबायदि बेखौ माबोरै बानायनाय जायो सिफुंखौ होननानै बुङोब्ला। ओ जोंङो ओ गिबियावनो। ओ बेखौ फलोंनो थाखाय। ओ आसि थाइसेनि ओ जख आसि फिसा बिनि जख जोङो ल'हा नांगौ। लहाखौ जोंङो अराव सावनानै गुदुं खालामनानै। सुफ्लंनानै सुफ्लंनानै लानांगौ आरो। सुग्रा गुदुंखौ जोङो माने गोजौजों सुफ्लुङो आरो बिनि जि इन्सिसो गाहायाव जोङो लानानै गाहायनिफ्राय फारि फारि गुदुं मोनब्रैखौ जोङो सुफुंनाय बेबायदि सुफुंनानै सिफुंखौ बानायनाय जायो आरो। बेबायदिनो नोंथाङाबो आरो बर'नि दामग्रा माखासे दामजुफोरखौ माबोरै बानायो बेखौ बुंनो हागोन नामा जेरै मा होनो
जोंनिथिंजाय सिफुंखौ फास्थआवनो आं सिफुंनिफ्राय जागायनोसै दामनाय देनायनिफ्राय जोंनिथिंजाय सिफुंखौ बेफोरबाय बायदिनो जे नोंथाङा एसे आगोलाव बुंलांदोंमोन जे जखा लानानै बानायो होननाया। स' जोंनिथिंबो बिदिङानो। नांगौ इसेबां। स' बेखौ फार्स्टावनो जोंनिया रुग्रोना लायो। रुनानै बिनि उनाव बेखौ गावनि नांगो आन्था खिनि जखननि सफ्लंना लायो सफ्लंनायनि उनाव बेखौ फोरानो फोर फोरनायनि उनाव अब्ला बिनो सिफुं जाबाय जोंनिया। दा आं थाङो दामनाय खामनि बेलायाव थाङो आं दाहाय जोंनिया खामखौ बानायनाय जायो। बायदिसिना औवा बेफोरबायदिजोंबो बानायनाय जायो। औवाजोंबो बानायो जोंनिया आरो मा मोसौ मोसौनि बिगुर सिस्टेम मोसौनि बिगुरानो होनजायो बेखौ जे खामाव जे खायो बेबो बाहायो जों बेखौबो बाहायो आरो बिजोंनो बायदि बायदि जे बै जे गोसोम गोसोम जि थायो बेखौहाय बाहायो। दंफांजों बानायनाय जायो आरो बेखौ जोंनिहाय खामखौ बेफोरबायदि बानायनाय जायो आरो। सेजाखौहाय बाहायनाय बानायनाय जायो दंफांजों बानायनाय जायो जोंनिया सेरजाखौहाय। आरो बायदि बायदि बायदि जिरादबो दंबावो जेरैहाय ककलिं ककलिंखौ नोंथाङा मिथियोना।
कुकिलिं कुकिलिंखौथ' आं बारा मिथिला।
औ। बेखौबो जों दंफांजोंनो बानायनाय जायो सेमानो बेबो सेरजाजों एखेआनो बाट बाहाय बेलेग जायो आरो ओमफ्राय बिदि नुनो मोनो जे खरखाखौ औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो। जोंनिथिंजाय बिदिनो आरो बायदिसिना दंबावो आरो। बायदि बायदि दोङो नाथाय बेफोरखौ लहा बायदिसिनाजों बानायनाय जायो जेरै मारकसखौ लहाजों बानायनाय जायो जोंनियाहाय आरो गुबुन गुबुनफोरखौ आं बांद्राय मिथिया। बास आं बेखिनिखौ मिथिगौ आरो।
औ। नोंथां जोंनि सम रायलायनाय समखोन्दोआबो जाखाबाय। दे बिदिब्ला नोंथांजों रायलायनानै गोजोननाय थाबाय।